हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा मोजाङैनो दंङना
आं मोजाङैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय
औ आंबो मोजाङैनो दं दा नोंथांजों आं मोने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
अ हागोन नों
नोंथाङा खोनादों ना औ औ दा जोङो जाग्रा जारनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां
औ जोंहा बिब्दिब्ला जोङो जागायनोसै नङा होमबा
औ जागोन दे
औ जोंहा दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि जाग्रा मैगं मैला दङ होनब्ला दङ नङा होनबा
औ बेफोरनि गे जेरावनो जों बर'नि गाहाय जामुं जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जों गाहायै ओंखामखौनो जोङो हमनानै लानांगौ जायो मानो होनोब्ला जों बर' हारिया आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै जों गाहायै ओंखामखौनो आदार महरै जायो नङा होनबा
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथां
औ औ दा ओंखामजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि गोबां रोखोमनि दङ गोथां मैगं मैगं महरनि बा जों थिनानै दिन दोननाय मै गं बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जाग्रा दोरोङारिफोर दङ दा बेफोरनि गेजेराव ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनि बर'फोरनि मा मा दोरोङारि ओंख्रि फोरा थिनानै दोनजानाय ओंख्रि माने मैगंफोरा मा माया
नोंगौ नोंथां अब्ला नोंथाङा फोरमायजानो लुबैनाय बादियै आङो बर'फोरनि दोरोङारि जाय ओं ख्रिफोरखो थिनानै जानो हायो नङा होनब्ला। बैफोर ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो लाबाय बर' फोरनि दोरोङारि जाग्रा मुवा होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बुंनायब्ला बादिनो ओंखामखौनो जों गाहाय जाग्रा आदार महरै बाहायो। नाथाइ। ओंख्रिया गोबां थायो। खायसेखौ जोङो जेब्ला मैगंखौ संनानै जायो अब्ला ओंख्रियानो जायो। नाथाय बै ओंख्रियाबो गोबां रोखोमनि दङ नङ। नङा होनबा।
औ नंगौ।
थिनानै जानो। थाखाय जाय फोरोंख्रि। बेफोरखौ थिनानै जानायखौ जों दोनथुमनानै जानाय होननानैबो बुङो। जेरै। थिनानै जानाय होनोब्ला नारजि। नारजिनि बिलाइखौ। ओ गोबाव। समसिम थिनानै जायो। आरो बेनि अनगायैबो। दङ जोंहा ना गोरान। नाखौबो जोङो बिलो बा दैमा दैसानिफ्राय हमनानै। नै लाबो नानै। बेखौबो आरो दैज्लाङाव मोननाय गोबां माखासे फिसा-फिसा नाफोरखौ। थिनानै जानाय जायो ना। थाय थिनानै जानोब्ला जों बे नाखौ फोराननानै लानांगौ। दा बै ना गोरानखौबो थिनानै। जायो। बे ना गोरानखौनो। मोनसे आदब बाहायनानै आरो थिनानै जाबावो। बेनो जाहैबाय ना फाम। मानोना बै माखासे नाफोर जाय नाफोरखौ जोङो फोराननानै लाबाय। बेखौ बर'। फोर गोबाव समसिम थिनानै जानो थाखाय। नाफाम महरै देग्लि। नानै लानाय जायो। नाफाम बानायनायाव गोबां माखासे। से आदब खान्थिफोर दङ। जाय खदब खान्थिफोरखौ आं नोंथांनो सुंद'यैब्लाबो फोरमायदिनि गिबियावनो जों ना गोरानखौ लानानै बै नाखौ गायहेन नि मददजों उवालाव देग्लिनानै लानाय जायो देग्लिनानै लानाय समाव बेखौ गिसि खालामनो थाखाय
औ
जोङो माखासे मुवा बेसादफोरखौ बाहायफायो बेफोरनो जाबाय दुडालि थास'नि गांखं नङाब्ला खुमब्रा खुम्ब्रानि मोदोम बाहागोखौ हाख्लानानै जोङो बेखौ होनाय जायो दा बेफोरबायदिनो जे देग्लिनानै गेब्लेयो अब्ला बेखौ दोरोङारि आदब खान्थि बादियै गोबाव समसिम दोनथुमनो थाखाय बार हाबनो हायै जायगायाव सोनानै दोननाय जायो बेनो जाहैबाय जोङो गाह गाहायै जोंनियाव औवा हासुंखौनो बाहायनाय जायो। औवा हासुंखौ दाननानै लानानै बै औवा हासुङावनो देग्लिनानै लानाय नाखौ नाफामखौ नारसोनानै बेनि उनाव बै नारसोखांनाया जेब्ला आबुं जायो अब्ला माखासे थालिरनि बिलाइफोरजों बेनि मोखांखौ मुथुनानै आरो सायाव हामा हाजों लिरथेनानै दोननाय जायो बेखौ बे आदब जों दोननाय नाफामखौ गोबाव समसिमहालागै बर' फोरा थिनानै जानाय जायो दा बेनि अनगायैबो सबाइखौ खौबो जों थिनानै जायो सबाइ आबादखौ बर' फोरा मावो सबाइ ओंख्रियाबो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जाय ओंख्रिखौ गोबाव समनि बर'फोरा खानानै खेबसेनो जानाय बियो मैगं नङा बियो मेसें बोथोराव मावनाय गोरान आबादनि मैगं बेखौबो बर'फोरा सुखांनानै मारा होखांनानै लानायनि उनाव बै सबायनि फिथाइखौ दुख ख्लि बा बबेबा बा मोनसे गोरान आइजेङाव सोनानै दोननानै गोबाव समसिम थिनानै जानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जेरै दालि दालिआ आबादखौबो बर'फोरा मावो जोंनि ओनसोलावबो दासिम सिमबो मावो बे खौबो सबाय आबादखौ जेरै नानै जायो बेबादि बिदिनो दोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो दंबावो जोंहा सिबिं सिबिङा ओंख्रि जाग्रा मोनसे आबाद नङा बेखौ जोङो बर'फोरनि जालुनाय बा जाग्रा मुवा जेरै जों खायसे जाग्रा मुवाखौ मागो दमासियाव जानाय जायो फिथा लारु सिथाव एन्थाब बेफोरबायाददि जानायाव सिबिंखौ बाहायो अब्ला बै सिबिंखौबो जोङो थिनानै नो जानाय जायो
औ थारैनो सैथो
नंगौ नोंथां अब्ला थिनानै जानायफोरनि गेजेराव बेनो नाथाय आथिखालनि माबा जुगा सोलायनायजों बिरोंदामिनारि मु मुगायाव माखासे बेदरफोरखौबो जोङो बे खेथ टिं खालामनानै दोनथुमनानै जानायखौ नुनो मोनबाय जेरै जोङो अमा बेदरखौबो आसार बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बेफोर गोदानारि मोनसे आदब खान्थि नङा होनबा नोंथां औ अब्ला नोंथाङा मिथिनो लुबैनाय बादि थिनानै जानायनि सोमोन्दै आं एसेब्लाबो फोरमायनानै होबाय
औ थारैनो नोंथां औ थारैनो नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि खोथाफोरखौ मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो गोनां खोथाफोर दं आरो ना
औ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आङो बर'फोरनि जाग्रा जानायनि सोमोन्दै बेखौनो मिथिनो लुबैदों जों थिनानै जानाय खौथ' जों सावरायनानै एसेब्लाबो मिथिनो मोन बाय सानैनि गेजेराव दा नोंथाङा मेसें बोथोराव मावनानै दिहुननाय बै दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
औ जागोन बिब्दिब्ला आं फोर-फोरमायनो नाजानि मेसें बोथोराव जोंनि अ मैगं महरै थिनानै दोनजानाय आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गाहायै बेनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरै- सबाय बेखौ जोङो मेसें बोथोरावनो आबाद म-महरै मावो लोगो- से जोङो मेसें बोथोराव मोननाय गोथां हारिनि मैगं जेरै- मुला बे लाइ बेफोरखौ जोङो बेफोरखौबो जोङो थिनानै जायो बर'फ्रा नङा होमबा जेरै- जोङो मु औ मुला- खौ गुन्द्रु खालामनानै जे जायो जोङो गुन्द्रु खालामनाय होननानै बुङोब्ला जों मुलाखौहाय बा लाइ बिलाइखौ मोजाङै सुनानै हानानै सानदुुंआव गिबियाव गोरान फोरानना लानांगौ जायो बेनि उनावहाय लाइ बिलाइफोरखौ खायसे-खायसेया हायाव फबनानैबो थिनानै जायो आरो खायसेया बेबायदिनो गोरानैबोल' दोननानै जानायखौबो जों नुनो मोनो मुलाखौ जोङो थिनानै जानाय होननानै बुङोब्ला गाहायै जोङो गोरानै जानाय गोबांसिनै नुनो मोनो बेहाय जोङो मुलाखौ फिसा-फिसा महराव हानानै साननै सानथाम सान्दुंङआव मोजाङै फोरानना लानानै बबेबा भयामफोराव बा प्लास्टिकफोराव खाथुमनानै सोनानै दोनो आरो बेखौनो जोङो गोबाव समहालागै जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मेसेंनि मैगं होननानै बुङोब्ला अ जेरै खखलिं बेफोरखौबो जोङो आबाद महरैनो मावनानै जायो खखलिंफोरखौ जोङो न'नि बारि बालाफोराव गोबांथार नङाबाबो बर'फोरा एसेला